औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ। नोंथांनिसिमबो।
आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जों दाथ दैलां बोथोर नंङा होमबा। ओ बेनिनो सायाव आबादनि। जायबास सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थार ओरैनो।
औ ओ दा बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा जेनबा दैजलां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
होनोब्ला जोंनि बे आसाम हादोर एबा आसाम रायजोआवहाय। गिबियावनो जों माइ आबाद खौनो गाहाय होननानै साननानै लायो। मानो होननानै बुंङो। अब्ला जोंनि बे हादोरसानि सुबुंफोरा ओंखार। ओंखाम जानानै थांना। थायो बे ओंखामखौ जानो थाखाय। थाखाय जोंहा माइरंनि गोनांथि जायो। एबा बे माइरंखौ जोंहा दिहुननो। थाखायनो माइ आबादखौ मावनाय जायो।
औ नोंथां।
बेफोरबायदिनो माइ आबादनि अनगायैबो जोंहा गुबुन-गुबुन-गुबुन-गुबुन रोखोम नि आबाद दंबावो। जेरै जोंहा आबादखौ मोननै बोथोर। बोथोरावहाय मावनाय जायो। दैस्लां एबा मेसें बे मोननै बोथोराव माव। नायनि मावनाय आबादफोराबो जां जोबोर गुबुन-गुबुन आबाद दंङ जेरैहाय जोंहा दैज्लां बोथोराव। माइजों लोगोसे जिंखा पथल बानलु बिदिनो रेस्रा बायदिसिनाखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो।
औ-औ
मेसें बोथोरावबो जोंहा गोबां आबादफोरखौ मावनायखौ जोंङो नुनो मोनो बेनिनो जोंहा मेसें बोथोरावबो गोबां गुबुन-गुबुन रोखोमनि आबादखौ जोंङो। मावनो हायो।
औ
औ ओ बिदिनो जोंनि ओ गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ गोबां आबाद मावनानै ओ जिउ राहा खुंनायजों लोगोसे। गावनि नखर एबा ओ गुबुन सुबुंफोर। नोबो जाखोनानै बिसोरखौबो। जोंनि ओ गामि ओनसोलनि। मोनजाफेरै मोनजाफेरै मैगंफोरखौबो जों टाउन बायदिसिनायाव फानहरनानै गोबां ओ मुलाम्फा ओ एबा रां आरि बिथिङावबो गोबां। मुलाम्फा खालामनो हादों नोंथां। औ बेनिनो औ नोंथाङा दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद। बादनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन ओ दैज्लां बोथोरावथ' जोङो बिदिनो माइखौथ' आबाद मावखायो बिदिनो आरो जोङो मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो जेरै ओ जोगोनार ओ लाव जिंखा आरो लेस्रा भिन्दि बेफोरखौ खौनो जोङो दैलां बोथोराव पथल आबाद मावनाय जायो आरो आरो थास'निबो आबाद मावनाय जायो जोङो दैलां बोथोराव औ ओ दा नोंथांङा थास'खौ माबोरैहाय' आबाद मावो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंना उम थास' आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो थास' फेंखा एबा थास'नि ओ जोलै बिनि गोनांथि जायो बे जोलैखो ह' बे जोलैखो जोंहा थांनाय बोसोरनि थास' आबादनि ओ थास' आबादखौनो जोंहा थिनानै दोननाय जायो जोलैनि थाखाय एबा उननि बोसोराव गायफिनगोननि थाखाय बेखौनोथ दोननाय जायो बिदिनो जोंहा ओ थास' आबादखौ मावनो थाखायहाय जोंहा गिबियावनो जोंनि ओ बारि एबा फोथारफोराव जोंङो जागाखौ साफा खालामना गायनाय जायो बिदिनो जोंना थास' आबाद गायनो होनोब्ला बालासिया हाया जोंना बांसिन मोजांखौ जोंङो मोनथिनानै मोनो बिदिनो जों साफा फा लानायनि उनाव जोंङो ओ बेखौ लाइन ओ बोनानैहाय ओ दरफा दरफा गायनानै बेखौ जों फबनानै होनाय जायो। बेनिफ्राय जोंङो बे ओ बे फबना होनायाव जोंङो बे जायगाया गुसु थाथों होननानै जोंना थास' आबाद मावोब्लाथ' हाया जोबोद गुदुं जायो बेनिखायनोहाय जोंहा गुसु थाथों होननानै एबा सिदोबै थाथों होननानै जोंना जिगाब एबा जोंना ओइ बेसर ओ आबाद मावनायनि बेसरनि जिगाब बायदिसिनाखौ जोंङो खोबनानै होनायखौ जोंङो नुनो मोनो। बिदिनो औ थास'आथ' बिदिनो जोंहा ओ थास'नि मोनसेबो ओ अंग आनो गारजाया होननाय बायदि जोंना बेनि थाखायनो थास' आबाद मावोब्लाबो जोंना जोबोर मुलाम्फा जायो होननानै जों मिथिना मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओ दा बिदिब्ला आरो दैज्लां बोथोरावथ' जों माइ गायखायो नंङा नोंथाङा माइफोरनि मुं फोरखौ एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ जोंना माइ आबाद होननानै बुङोब्ला दानि मुगायावथ' गोदोनि अ गोदो समाव जोंना बांसिन जोसा एबा माइब्रा बेफोरबायदि बिदि अ माइखौ जोङो गायनायखौ नुयोमोन ना नाथाय जोंहा दानि मुगायावहाय जोंहा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गोदान माइफोर ओंखार ओंखारनायखौ जोङो नार्सारि बायदिसिनानिफ्राय बायना लाबोनानैहाय जोंहा गायनो हमदों बेफोरनि अ माइफोरनि मोननैसोनि मुंखौ आङो नोंथांनि सेराव जा आंनि जा मिथिगौ बेखौ बुंनानै होनि जोंना गिबियावनो बंग' बन्दु थेंग्राय मासुरि स खरमा अ बेफोरबायदि अ दाथ' गोदान जोंना अ खुत्तुर पसत्तुर बिदि बायदिसिना माइ ओंखारनायखौ जोङो खोनानो मोन्दों
औ नंगौ औ अ आरो बेफोर माइखौ बोरैहाय गायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंनाथ' माइ गायनाय होनोब्ला अ गासै माइखौनो जोंनाहाय एखे रोख खोमैनो एबा एखे आदबजोंनो गायफ्रामो होन होननानै जों मिथिना मोनो जेरैहाय जोंहा माइ गायनो थाखाय गिबियाव जोंनो माइस्लिनि गोनांथि जायो बे माइस्लिखौहाय जोंहा अ माबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जों आं दानैसो बुंलांनो नार्सारि दकान बायदिसिनानिफ्राय बायना लाबो आरो खायसेयाहाय जोंना थांनाय बोसोरनि अ थांनाय बोसोरनि माइ आबाद बखौनो जोंना माइस्लिखौआव दोननानैहाय बेखौ माइ माइस्लि बानायनाय जायो बिदिनो जोंहा बे माइस्लिखौहाय जोंहा जेबोब्ला फोनो जायो अबोब्ला जोंहा सोमनानै हरनै दोननाय जायो बिदिनो जोंहा सोमना दोनहांनायनि उन उनावहाय अ बेखौ थि खांनानै दै स'नो थाखाय हरसे दोननाय जायो आरो बेखौ दै जेब्ला दै सर'यो अब्ला बेखौ जोंहा अ बायदिसिना उसुंदा एबा न' सिंफोराव मोजाङै दिहुननानै अ फेन्ना होनाय जायो आरो बेखौ फेनानै जोंहा थास स बिलाइ थालिर बिलाइ एबा जोंहा अ फाथोनि बस्थाजोंबो जोंहा खोबना दोननाय जायो जाहाथे बियो गुदुं जानानै गाजा बेरो बेनिफ्राय जोंहा गाजा बेरखांनायनि उनावहाय बेखौ फोथाराव लाङो एबा जाय जायगायाव फोगोन बे जायगायाव नोहाय जायगाखौ साफा खालामनानै अ बेखौ एवनानै लानाय जायो हाब्रु जानाय बायदि बेखौ एवखांनायनि उनावहाय अ बे माइखौ लाबोनानैहाय जोंहा मोजाङैनो फोना होनाय जायो फोखांनानै जोंहा मोजाङै जोथोन लानायनि उनाव जोंहा जेब्ला से दान एबा से दाननि बारा जायो अब्ला खोथिया जौनानै फैयो अब्ला बेखौ अबोब्ला बेखौ जोंहा गायनो हानाय जायो गायनो हानाय जायोब्ला जोंहा अ फोथारखौ हालेवना मोजाङै हालेवनानै लानाय जायो आरो हालेवखांनानैहाय खोथियाखौ फुनानै जोंना गायनाय जायो बे हालेवनाय जायगायाव बेनिफ्राय जोंहा दै बायदिसिनाखौ मोजाङै नायबाय थाबाय नायबाय थाबाय उनावहाय थाम दान एबा ब्रै दान थांनायनि उनावहाय जोंहा माइया रानानै फैयो आरो मोननो लायो अब्ला जों दुब्लि फोथारखौबो जों जोबोर समायना नुयो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि दुब्लिफोर दारा गोमो एबा सनालि गाबनि समायना जायो बेनिखायनो जोङो जोबोद समायना नुयो बिदिनो जोंना बेखौ हानानै नसिम लाना फैनानै नानायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो जोंना माइ आबादखौ जोंनि ओनसोल ओनसोलाव बे रोखोमैनो मावनाय जायो नोंथां
औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बिदिनो माइ नानाय समाव माजों मोसौजों नायोना ना आथिखालनि ट्रेक्टरफोरजों नायो नोंथां
औ जोंनाथ बिदि ओम दानि मुगा आरो गोदोनि मुगा आबाद मावनायखौबो आङो जोबोद सोलायनायखौ नुबोबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोहाय मोसौ हलिजोंसो ओ गिबियावनो जोंहा मोसौ हालिजों आबादखौ मावनो थाखाय हालिखौ एवनाय जायोमोन नाथाय जोंहा दा मोसौ हालि खौनो जों गामि ओनसोलावबो गोबां नुला जोङो सोरनिबा नखरफा नखरनै बिदियावलसो जों नुसै बेनिखायनो जोंहा ट्रेक्टरजों एवनो गोनां जायो आरो जोंहा समनि आंखालाव एबा गोबां ओ जाहोन नि थाखाय जोंहा ट्रेक्टरजों एवनाय जायो बि बिदिनो जाय जोंहा माइ हानायनि बेलायावबो दाना गोबां माइ हाग्रा सुबुं मोना जाउनाव माइआ खेबसेनो मोननानै माया लेम लाङो गोलैलाङो सिरिलाङो बेनि थाखाय थाखाय जोङा ट्रेक्टरजोंनो हानाय जायो आरो ट्रेक्टरजोंनो लोगो लोगो नाखानाय जायो बिदिनो बिदिनो जोंनि दानि मुगानि आबाद मावनाय आदबफोरा जोबोर सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ। दा जोंनिया मा होनो गोदोहायथ' गोबां न'खर न'खरनो मोसौ दंखायोम। नङा होमबा बिनिखायनो गोबां सुबुङानो। न'आवनो मोसौ मोसौजों हालेवोमोन आथिखालावथ' दा गोबां। हाफोरबो मानसिफोरा लानाय जाबाय नालाय। ओ बिदिनो। क्टरफोरजों हालेवा थाबसिन जायो होननानै आथिखालावथ' ट्रेक्टर ओंखारखाबाय नालाय। बिदिनो ट्रेक्टरफोरजोंनो। हालेवनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो।
नंगौ।
आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव दा बिदिनो मैगं थाइगंनि मा मा। आबाद मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव नोंथां।
उम ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावथ' दा दैज्लां बोथोराव गोबां मैगं थाइगंखौनो। जोङो ओ मोननो। थाङो जेरैहाय जोंहा बानलुनिफ्राय लानानै मैथा बेनिफ्राय पटल लेस्रा जिंखा। ओ खांख्रिखला बाय सिना मैगंखौनो जोङो। जोंनि बे ओनसोलाव मोननाय। बेखौ आङो नुनो मोनो नोंथां आ एबा। जोंनि दुब्लि फोथारफोराव आबाद मावनायखौ आङो नुनो मोनो।
औ औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय नङा होमबा।
औ नोंथां।
औ जोंनि रायलायनायखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा। आसा खालामो नोंथांजों आरो बिदिनो फिन खनसे रायज्लायनो मोनगोन होननानै औ औ दे नोंथां गोजोन्थों।